औ खोनादोंना नोंथां?
ओ हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों एसे बैसागुनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
अ औ हागोन दे नोंथां।
औ बैसागु होनोब्लाथ' जोङो बर'नि आंगो गुबै फोरबो गोदान बोसोर महरै फालिनायखौनो बैसागु होननाय जायो नालाय नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांमोननिथिं एसे माबोरै फालिनाय जायो बैसागुखौ एसे फोरमायना होनो सान हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
देलाय नोंथां
बैसागोआवथ' जों मोनसे गेदेरफोरबो नोङा होमबा बैसागोआ जोंनि? दा बेखौ जोंनि गामियाथिंजाहाय सिबिनाया ओरैबायसा जिटु जों बैसागोखौ से खालार मोननायनि सि सिगाङावनो जोंहा मोनसे सिबिनाया जोंहा मोनसे जुनारनि सायावबो सिबिनाय जायो। दा बे हिसाबै ज जोङो मोसौ बोरमाखौ जों सिगांग्रो सिबिनाय जायो आरो दा बे हिसाबै जोंआ उम जायखौ जों बुङो दमासि बैसागो द दमासि जोंहा माने बेबायदिनो हाग्रायाव मोननाय थाराय बिदि दिग्लि लुटि आरो हालदै बेबायदिनो मोखोना फिथाइ, लाव, फान्थाव बेबार फैदि खांथिंनानै जों माने मोसौ खौ थुखैनो थाखाय जोंहा माने सुनाय जायो आरो दा बे माला सुनायजों लोगोसे जोंहा बे मोसौनोबो जेब्ला जों मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लांगोन बेनि सिगांनो जोङो मोनसे हांगारनि फोथा फो ननानै मोसौखौ लाङो दैमासिम बा फुख्रिसिम दा बेजों फैनानै जों मोसौनो जा लाव फान्थाव एसे जाहोनानै जों मोसौखौ बे खालि माने उदाङै हेंगारना होयो आरो दा बे जाबाय जोंनि सु जुनारनि सायाव फालिग्रोनाय मोनसे नेम दा बेनिफ्राय जों उदां हेंगारनानै जों फैयो फैनानै जों बे बैसागो दमासिनि नामावहाय बेबादिनो बाथौआरि लिरनानै जों इसोरखौ सिबिग्रोयो जाहाथे जोंहा बो सोर गोदानाव आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनायनि नामाव जोङो आफा बोराइ बाथौखौ सिबिग्रोयो थिग बेबायदिनो जों गेदेरखौ सनमान लायो आरो जों उन्दै सनमान होयो दा बेबदिनो बे दसे समाबो जोंनि थाखाय गाजा गोम जायै हेंगार हरजायो आरो दा थिग बेबायदिनो जोङो जेब्ला से खालार मोनो से खालार मोननाय लोगो लोगोबो जोंहा बेबायदिनो सिबिनायजों लोगोसे जोंहा मोनसे फोरबोनि मोनसे जानाय लोंनायबो जोंनिया बर' हारिनि बेयाव जोंहा फुं खा बायदि दिंगिखौ जों बेदरजों संनानै जायो लोङो गाजा गोमजायायोै जोङो बेखौ दिनखौबो दा थिग बेबादिनो जोंहा मोनसे फोरबो सफैनाय लो गो जोंनि मोनसे गेदेरसिन सिनायथिखौ जोङो दिन्थिनो आखायाव लायो आरो दा बेयाव जोङो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय आर'नाइ बेखौ दिन्थियो दामनाय देनाय बायदि थरखा, खाम, जथा, सिफुंखौ लानानै जोङो। गामि गामि जों बर'नि मोनसे हारिमुखौ दिन्थिनो लायो आरो थिक बिदिनो जोङो मोसानाय सल' खननाय गावनि खुगाजों मेथाइ रोजाबनानै बर'नि आंगो मेथाइ रोजाबनानै बर'नि आंगो दामनायजोंनो जों माने बे बैसागोखौ बेबायदिनो जोंनि बेथिंजाय मोजाङै मोनसे सिनायथि होनानै गाजा गोमजायै खुंलांनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों सिगांनिफ्राय आरो बे जोंनि बे गामियाव बा जोंनि बे ओनसोलाव बेबायदिनो दा सोलिलांनायखौ जों नुगासिनो आरो। दा थिग बेबादिनो जोंनिथिंजायनिख्रुइबो नोंथांनि जिथु गामियाव बेनिख्रुइ आरोबाव साबसिन माने सिबिजाथावनासिन माबाफोर मिथिनांगौ दोङो नामा बेखौ आं नोंथांनिसिम मिथिनो लुगैदों आरो माने? नोंथांनि गामियाव माबायदि आरोबाव साबसिनै सिबिजाबावो नामा बे बैसागोआ बेखौ आं नोंथांनिसिम मिथिनो लुगैदों आरो?
औ नोंथां जोंनिथिं बैसागु होनोब्ला माबायदि फालियो आं बेखौ एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो।
औ नोंथां
बैसागु होनोब्लाथ' जोङो बोसोर गोदान होननानै फालियो। बोसोर गोदान माने ओ जोंहा जोबथा जोंहा मोनबा ओ मा होनगोन बेखौ फोरबो दं नालाय जोंहा मोनबा फोरबोआव जोङो मा गोआ जोंनि जोबथाफोरबो जाहैयो मागो दमासि। जोङो बैसागुखौ बोसोर गोदान हिसाबै फालियो। बेयावनो जोंहा बोसोरनि जोब था सान बैसागुनि से खालारनि सानसे सिगां जोंहा मोसौ बैसागु होनना बुंनाय जायो। मोसौ बैसागु होनो ब्ला जोङो गिबियावनो मोसौखौ मोसौनो जोङो सौराय जाहोग्रोना लानानै फुङावनो जोङो मोसौनि थाखाय जोङो दुमरू फिथाइ खास्रि बिबार माबा माबि मोखोना बिलाइ बेफोरखौ जोङो माला सुनानै
औ
मोसौनो गानहोग्रोनाय जायो बिनि उनाव जोङो मोसो मोसौखौ मोसौनाव थालिरनि थालिर नि बै थालिर फस्लानि थालिर फस्लाखौ लानानै जोङो मोसौनियाव हांगारनि गोसोम दागो होग्रोनाय जायो आरो दागो होखांनायनि उनाव मोसौखौ सौराय जाहोनानै लाव फान्थाव जि माला हानाय माला हानानै आग्लायनाय बेखौ जाहोनानै जोङो दै फारसे होलाङो दाथ' आजिखालि दै गैयाब्ला सोरबा दैखरनि दैफोरजोंनो थुखैयो। गोदोहायथ' दंग' दैमा दैसायाव होनानै लांनानै जोङो मोसौखौ थुखैग्रोनाय जायोमोन आरो थुखैनाय थुखैखांनायनि उनाव ओ जों मोसौखौ हागारना होनोसै हागारखांनायनि हगारनानै जोंङो न' फारसे फैफिननानै जोंंङो गोदोहायथ' मोसौ मोसौ बैसागु होनोब्ला जोंङो लावखार बैसागुबो होननानै बुंनाय जायोमोन
औ औ
दा जों मोसौखौ हगारखांनायनि उनाव जों फैफिननानै न'आव आफा बोराइ बाथौनिसिम जोंङो मान होनानै खुलुमनानै जोंङो बिदिनो बेलासिसिम जोंङो मोसौखौ उदांङै हगारना दोननाय जायो आरो जेब्लानेखि मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोंङो जुजाय आरो जिगाबनि बुन्था बेखौ जोंङो लामायाव जानो थाखाय खावसे आरो सावनानै होनाय जायो आरो लामायाव लामायाव सावना होखां नानै जोंङो मोसौखौ न' फारसे होना लाबोफिननानै सौरायखौ जाहोनानै जोंङो मोसौखौ न' फारसे गलि फारसे सोना दोनहैफिननाय जायो आरो बिनि उनाव जोंहा से खाालार खालि मानसि बैसागु फालिनाय जायो गिबियावनो जोंङो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां जोंङो बिमा बिफाखौ सनमान लाग्रोयो खुलुमग्रोयो बिनि उनाव बेवहाय जोंङो न'नि बाय बाहागि गासैनियावबो गासैनियावबो हायाबाबो खाथियाव जि बाय बाहागि दंङ बिसोरनियाव जों न'खर न'खर थांनानै गिदिरफोरा औ उन्दैफोरा गिदिरखौ सनमान लाहैनाय जायो आरो उन्दैफोरा ओ फोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय नेमखौ जोंङो खालामग्रोनो हायो आरो बि बिनि उनावहाय जोंङो आरो खेबसे फिन खेबसे एसे दुगैफिननानै जोंङो आफा बोराइ बाथौखौ जोंङो न'आव जि बाथौ बेरा दुमना लानाय जादों बेखौ जोंङो सिबिग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जोंङो रायजो फारसे ओ रायजोनि थानसालि फारसे जोंङो आगान सुरलांनाय जायो आरो रायजोनि थान थानसालियावबो जोंङो बिदिनो आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमनाय लोगोसे जोंङो गामिनि जेसेबां गिदिर गोलाव दं गासैखौबो जोंङो खुलुमनाय जायो आरो गिदिरफोराबो उन्दैफोरखौ बोर होनायलाय बिदिनो ओमफाय गामियाव जोंहा खुंखा जानाय जायो खुंखा जानाय होनोब्ला जोङो सेजौ से से बिद मैगं खांनो गोदोहाय सेजौसे बिद मैगं खांनाय जायोमोन दाथ' सेजौसे बिद मैगं खांनाय मोननायाथ' जों गोब्राब नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
सेजौसे बिद मैगंखौ जों खांजोबनो हाया जा मोनो खुंखा खुंखा मानि मुनि खेरादाफिनि, जोगलावरि, दिंखिया बेफोरखौनो जों खानानै रायजोयैनो ज' जानाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो खाम, जथा, सिफुं लानानै गाजा-गोमजायै बोसोर गोदान बरायनाय हिसाबै गासैनिबो न'खर-न'खर थांनानै जों रायजोयैनो रंजानाय जायो। सेंग्रा जा, बोराय जा, बुरै जा, सिख्ला जा, गथ' जा गासैबो जों ज'- ज'यैनो रंजानाय जायो आरो नोंथां। गोदोहायथ' दानसेहालागै फालिनाय जायोमोन नालाय नोंथां बैसागुआ, दा बिदिखौ नुनो मोनला। दायो
जियानो जा नोंथां जोंना थ' समाबो सफैबाय जाबाय, दा नों थांनिफ्राय बैसागोनि जिथु मोजां मोनसे इनफरमेसन मोनबाय, मोजां मोन से मिथिनानै मोनबाय बिनि थाखाय थांनिसिम रोजा-रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनिफ्राय। ओमफ्राय दा नोंथांखौ आसा खालामो उनावहाय नोंथांजों सावरायफिननो मोनगोनखौ।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। दे बिदिब्ला जों दोनथ'नायखौ लानोसै औ